अ नोंथां खोनादोना? अ नोंथां ओम माबोरै दं नोंथां?
अ मोजाङानो औ। बिदिबा जों दायो सावरायनोसै नामा नोंथांया मा बे ओ बिथिङाव सावरायनो बुंलाय एसे
औ औ जों बर'फोरनि थांना थानाय जिउ राहा राहा लामानि सायाव सावरायनोसै नोंथां दिनै।
औ दे जायो बिदिबा नोंथाङा एसे बुं फोरना होदो बिदिब्ला मानि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माबोरै थांना थाबोदोंबा गोदोननि गोदोनि समनिफ्रायनो आरोना गोदोनि दिननिफ्राय दिनैसिम आथिखाल सिम माबोरै थांना थाबोदों बा माबोरै जिउ राहा खुंबोननानै थांना थाबोदों बेनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायना होदो बिदिब्ला।
अ' थो होमबा ओ जागायनोसै नोंथां। अ जोंनि बर'फ्राथ' ओ गोदो गोदायनिफ्रायबो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादनि सायाव सोनारनानै सोनारना फैदों, दा बुंनो ओ जोंनि बर' माहारिनि गुबै जिउ राहा बुंनो थाबाथ' आबादानो जोंनिया बर' माहारिनि थांना थानाय जिउ राहा। राहानि गुबै माबायानो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' दा जोंनि बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्राय आबादखो मावबोदों आरो आबादखोल' आबादल' नङा गोबां आबाद होनब्लाथ' आबादजों लोगोसे जों दाउ अमा आरो फिसिबो बोदों बेफोरजों लोगोसे
आबाद होनब्लाथ' जों आबादावनो बर' माहारिया गासैखौ मोनजोबो। जेरैनो बुंनो थाङोबा जोंनि माइ माइ आबाद मावजायो जोंनि बर'फ्रा, माइजों लोगोसे जोंनि मेगं थाइगं, फिथाइ सामथाइ बेफोर बेखोनो आबाद मावनानै गोदो गोदायनिफ्राय जानानै सोलिबोदों आरो आथिखालबो गामि ग'फायाव बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै सोलिबोनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय नोगोर सोहोरनिफोरा एसे आलादा बिसोरनिया जिउ खुंनाय राहा लामाया नोगोर सेरनिफोरा नोगोर सोरबाथ' बांसिना एसे गोरों गोराफ्रा साख्रियारि मावो लोगोसे गोबांफोरा बिजिनेस आरि मावो सोरबाफोर सोरबा खामानि दामानि मावो नोगोर सोहोराव थानानै ओ ओ नों नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव जोंनि माबायदि जिउ राहा खुं-खुंबोदों बर'फोरा
औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि जायगानि आं नोंथांनि सिङाव एसे फोरमायनो सानबाय माबोरै जोंनि सुबुं ओ माहारिया जों माबोरै जिउ खुंबोगासिनो दासिम ओ औ। गोदो गोद दायनि खोथाखौ आं एसे बुंनोसै आं एसेबांं खोनानो मोनदों आरो जोंनि आबै आबौमोना जोंनो खिन्थायोमोन खोनादों?
औ खोनादो खोनादों नोथां।
औ गोदो गोदायावहाय ओ जोंनि गुबै। जिउ खांनाय राहा होनदोंबाथ' आबादानोसै। जोंहा माइनि आबाद। खौ गुबैयै मावनाय जायोमोन बेनि उनाव फाय उनावसो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं ओ जुखामफोर नङाब ब्ला फिथाइ सामथाइफोरनि आबाद। बो मावदों आरो ना दानि आथिखालाव जों बेफोरखौबो नुनो मोनदों। आरो बिबायदिनो। जिबौ सुबुं जिउ खांनाय राहा दोंबा जों गोदोनि सुबुंआव ओ बांसिनानो जोंना। अह गोदो ओंखाम ओंख्रि संनायफ्रा जों बनद औ दंफां नि बन बा औवानि बन। बेफोरबादिखौनो लाना नै सुयोमोन बा अराव खा ओ सुनानै ओंखाम ओंख्रि संना जायोमोन गोदो।
ओम नोंगो नों।
औ। बेबायदिनो मा खालामोमोन गोदो जोंनियाथ' जोंनि हारिनि बा जोंनि न'खरफोरा गिदि गिदिर न' बारि थायोमोन नङा ओमबा मोनसे न'आवहाय जोंनि न'खराव थायो जोंहा न' थायो थोरिनि न'। आरो ओ बेबायदिनो जोंनाव फख्रिफोर थायो इसे। ओ बिबो ना फि फिनानै बेयावनो फख्रिनि दाउ अमा फिनानै न'आवनो बिफोरखौ जायोमोन आरो आरो बेनि थाखायथ' जोंनो दंफांफोर नांगोन अर सुनो। बेखायनो जोंनि न' बारियावबो गिदि गिदिर दंफांफोर थायोमोन गोदो। आरो आरो बांसिन जोंनि गामिफ्रा इसे गामि गोथौ जायो आरो हाग्रा ओनसोलफ्राव थायो नालाय। बेखायनो जोंनि मानसिफोरा सुबुंफोरा ओ अर सुनो थाखाय दंफां नागिरनो दंफां गोरान बा थैना थानाय दंफांफोर। बेफोरखौ हाग्रायाव नायगिरनो थाङो। हाग्रानिफाय दंफां दानना लाबोयो। आरो बेफोरजोंनो। अर सुयोमोन आरोना गोदो गोदाय। अर सुनानै ओंखाम ओंख्रि संना जानाय इखौ जों नुनो मोनोमोन आरो मा जों खोनादों आरो ना गोदो गोदायनि मानसि बेबायदि खालामोमोन होननानै ओ उनावहा जेब्ला आ एसे गोनोखोआरि मुगा दावबायबोबाय बा मिथिंगानि बिखायाव मानसिफ्रा बे मोजां मोननाय थाबोनायखौ जों एसे एसे नेवसिगारनायखौ जों मोनदांनो हादों आरो ना। ओेरै ओ गोनोखोआरि मुगा जाबोनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्रा सुबुंफ्रा तावन सोहोराव फैनायखौ बांसिन नुनो मोनदों मानोना तावन सो- अ टाउन टाउन सहरावहा बांसिन जोंना जिउ सुबुं जिउ खुंनायनि राहा लामाफ्रा बांसिन दङ'। मोजां बा बेहाय बांसिन ओ सुबिदाफोरखौ मोननाय जायो आरो ना। फरायनायनि बिथिंखोनो होन रांखान्थिनि बिथिङावनो होन। बा जिखुनु देहा फाहा फाहामसालिफोरनि बिथिंखौनो होन बेफोरबायदिखौ जों सुबिदा मोनदों आरो, नोंथां आरो बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव दायो आं आथिखालाव बुंनोसै गोदो गोदायनि खोथाखौ जों एसे सिगाङाव एसे एसे सुंद' सावरायफिन सावरायबाय जोङो। दायो जों ओ जे दा आथिखालनि खोथायाव जाहैबाय आथिखालावहा जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनदों बांसिनानो दायो सुबुं जिउ खुंनायनि राहा लामाया जोंना आबादानो दं बांसिनानो। स्निजि स्निजि जि बा दाइनजि जौखोन्दो बा बिनि सायाव बांसिन जौखोन्दोनि सुबुं माहारि बा सुबुं मानसिफोरखौ जोङो आबाद मावनानै जानाय नुदों आरो दाबो औ नंगौ आरो बेबायदिनो मा खासे गामि ओनसोल बा सुबुं जायगा जोंनि ओन सोलावहा माखासेफ्रा भारत निरौनि हानजा बा जिखुनु साख्रि मावनाय सरखारि साख्रि मावनाय। नङाबा ओ गुबुन रायजोआव थांनानै प्राइभेट जबखौनो होन बा जिकुनु खामानि मावहैयो आरो ना ओरै थांनानै। गुबुन रायजोआवहा मानोना गुबुन रायजोहा जोंनि ओ जोंनि आसाम हादोरसानि साय बांसिन रांखावरि खामायनो हायो होननानै बिथांमोना बांसिनानो थाङो आरो गुबुन हादोराव गुबुन हादोर सायावहा औ बे खौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो जाय आबाद मावाखै बा न'आव आबाद मावदों ब्लाबो न'खरावहा ओ हमना ला नोंथांमोननि न'खरावहा साबा न'खराव सोद्रोमा दङ अब्ला साबा सोद्रोमानि गेजेरावहा सानै साथामा न'आव थाबाय आरो सानैया बाहेरायाव खामानि मावहैयो आरोना बेबायदि जानायखौ जों सोरबा सोरबा न'खरफ्राव नुदों नाथाय गासैबो न'खराव बिदि नङा ओ बेबादियैनो। जिउ राहा सुबुं जिउ राहा बिदिनो नुंलांगासिनो आरोना सानैसो बाहेराव माबा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै आरो सानैसोआ सोरखारि साख्रि मावनाय दं सोरखारि साख्रि मावनायाथ' जोबोद खौ औ बेबायदिनो सोरबा खायफा खामला मावलाबायनायबो दं खामला मावनानै औ दिनैनि जानाय खौ दिनै मावबाय। मोनजानाय बेबायदिबो सुबुंखौ जों नुनो मोनो आरोना दासिमबो। आथिखालावहा औ सानसे खामानि मावाबानो बिथाङा ओंखाम मोनजाला आरोना बिदिफोरखौबो नुदों आरो जोङो। नुनो मोनदों नंगौ बेबायदिबो दङ दे नोंथांनि ओनसोलाव एसे फोरमायदो बिदिबा माब्रै ओ जोंनि सुबुंफ्रा माब्रै जिउ खुंलांगासिनो
औ नोंथां ओ जाया जोंनि गामिजों लोगोसे खाथि खालायाव थानाय गामिनि जिउराहा खुंनायाथ' ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जिदाइन नङाबा दाइनजि नङाबा स्नि स्निजि जिसिनि जौखोन्दो सुबुआनो माने आब आबादनि सायाव सोनारनाय बुंनो थांबोला आरो आबाद बेजों लोगोसे जोंनि गामियावथ' बांसिन सुबुङा दा हा हुआ खमायजोब्बाय हा हुफोराथ' गोदो गोदायनि बिबौ बिफामोनानो ओ फानना गालांबाय दा हु हा हुफोरा एसे खम खमबाबो मालायनि आदि आरि लानाबाबो आबाद मावबाय दं जोंनिथिं गोबाङानो आरो गोबाङानो सोसोरबा साख्रि साख्रि बाख्रि मावो साख्रि बाख्रि मावना ओओ सोरबाफोरा साख्रि बाख्रि माव्लाबो आबादखौबो मावो लोगोसे आरो सोरबाफोर बेफार फालांगि खालामो सोरबाफोरा हाजिरा खामला मावनानै जायो। बेफोरबायदिनो मावना सोलिबोबाय दं आरो गोबाङानोथ' जोंनि दाफोर जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे हुदा दं जोंनि बर' आइजोफोरा जौ संनानै फाननाय हुदाया। अ जौ बिसोरो जोंनि दानाथ' गोबां नुनो मोनो। खाथि खालानि गामिआवबो बर' आयजो फोरा जौ संनानै फाननायखौ दाबो सोलिबोबायदों आथिखाल जोंनि बेवहाय
नोंगौ नोंथां
जोंनिथिंथ' बांसिन ओ सेंग्रा सेंग्राफोराथ' साख्रि बाख्रि गैयैफोरा हा हुु गैयैफोरा बांसिनबो ओओ गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांदों गुबुन रायजोआवनो थायो। बेफोरफोर नारजिना नख खरफोरखौ सलाय ओ सालायबोबाय दं बिथांमोना जों जोंनि गामिनिखौ फायाव अ एसे गोदोनिसाय एसे डेभेलपमेन्ट जादों जिउ राहा खुंनाय लामाफोरा ओ अ ओ जोंनि बिथिंनि बर'फोरा गोनां जानायल' नङा आबादजों लोगोसे बेफार फालांगिफोरखौ मावनोबो लाजिला ना दखानारि होनानै जानोबो लाजिला गोदो गोदायथ' बर'फोरा दखानारि फालांगि खालामनो गियोमोन लाजियोमोन अ जों बेफोरखौ लाजिनाय बो नुनो मोनला बेसे गोरों गोरा जाजोबबाय ओरैनोथ' आरो बांसिन उ बांसिन बर' आइजोफोरा जोंनियाथ' अमा अमा दाउ फिसिनानै गोदो गोदायनिफ्राय जाबोदों दाबो जोंनि ओजा अमा दाउ फिसिनानै जानायखौ नुनो मोनदों।
नोंगौ दाबो जागासिनो आरो आरो बेबायदि जोंनाथ' अमा फिनाय अमा फिनाय आरो दाउ फिसिनायफ्राथ' जोंनियाव थाखागोन न'खरावहा ग साफ्रोमबोनि न'खराव थाखा थायो आरो ना बेफोरो बेबायदिनो औ मालाबा बि दिनो दाउ अमा फाननानैबो नखरखौ सालायनायखौ नुनो मोनदों आ मोजाङै सै औ औ नोंगौ दा जोंहा समा जाबाय दिबा नोंथां उनाव जों आरो औ मालाबा आरो औ जागोन दे बिदिबालाय नोंथां।
अ अ दे नोंथां गोजोन्थों। ससस